औ औ खुलुमबाय नोंथां औ औ औ नो-नोंथाङ लाङा मा जुखामनि खेथि मावनो होनदोमोन।
औ औ इसे हा इस दङ नालाय बे हाया ओरैनो थाबाय थानाय जायो नालाय एसे एबार बोसोराव जुखामनि आबाद मावनो होननानै सानदोंमोन नोंथांलाङाथ' जोबोर जुखाम गायथारो।
औ औ
बेखायनो आं नोंथांनाव जुखामखौ बोरै गायो बेनि एसे ओ आदब खायदाखौ सोलोंना लानो सानदोंमोन आरो।
औ ओ जुखाम गायनो थाखाय जों गिबियावनो हाखौ एवना लाग्रोनांगोन। हालिवनो आथिखालावथ' गोबां मानसिफोरानो आजिखालि ओ जनथ्रस इउस खामो नालाय टेक्टर आथिखाल मोसौ फोरदो हालिएवलानो।
मोसौथ' हालेवनाय नुला नांगोलानो गैला आथिखालाव।
औ औ। बेयो हालेवना लाग्रोनांगोन बेनि उनाव ओ जोङो दा रासायनिक रासायनारिक हासार होनांगोन। गिबि गिबियावनो ओ हासार हासारनि नामफोरखौ आङो गोसोआव गैथ'ला जिखुनु ओ मोनसे मोननै गोसोआव दं बेखौ खिथानोसै इउरिया होननाय हासार दं इउरिया डिपि
औ।
तास बिबायदि हासारखौ माने गिबियाव हायाव सारग्रोजोबना लानांगौ।
हालौनाय समाव ना ना हालौ
हाल हेवखांनानै
खांनानै ना?
औ औ।
गोबोर हासारफोरबो होजागोन नामा?
औ गोबोर हासारबो होजागोन नोंथांनियाव गोबोर हासार दोंबा।
औ।
आजिखालाव दा मोसौआनो गैला नालाय आजिखालाव गोबोर हासारबो मोननो थांला जाहैबाय।
गोबोव गोबोर हासार होयोबा आरो अर्गेनिक जाहैबाय।
औ अर्गेनिक जाहैगोन।
औ।
ओ बिनि उनाव आरो खेबसे मोजाङै हाल एवबा होबौनानै लाग्रोनो नांगो।
हासार सारखांनायनि उनाव हालौफिनबावनांगोन आरो ना।
औ औ ओ बिनि उनाव जोङो आन्थार बारनांगोन ओ से से फुटनि गोजान गोजान। गेप्स गेप्स ओ माबा बानायनानै
औ।
जोङो ओ जुखाम बेगरखौ सिरियेलहै होलांनांगोन।
गरसे गरसे आरो ना। से से फुट गोजान गोजानाव।
औ से फुट गोजान गोजानाव ओजोंहायबो से फुट ओजोंहायबो से फुट।
औ।
बेनि उनाव जोङो जेब्ला माकय ओ जुखाम जुखामा खिलि हरगोन।
औ।
अब्ला जोङो ओ बेखौ ओ बेयाव हाग्राफोर रज'गोन ना? हाग्राफोरखौ जों मोजाङै एवस्रांना होनांगौ,
औ हाग्रा थानो मोना आरो ना, सुखांबा माने सक्ति गैयि जाहैगोन आरो बिफाङा। बेनि उनाव?
बेनि उनाव जुखामा जेब्ला एसे जौगोन बेयाव जोङो आरो हासार एसे हासार होबावनानै दै होना होनांगोन।
हासारा माखौ होनांगो नोंथां बै दहाय खिथानायानो?
इउरिया होननाय हासारखौ होनांगोन।
औ बेनि उनाव?
बिनि उनाव जेब्ला बिदिनो दैखौ खनथाम खनब्रैसो होनांगोन नोंथाङा।
औ।
हासारखौबो नोंथाङा बिदिनो दै होनायनि सिगां
औ औ दै होनायनि सिगांनो होनांगोन आरो ना माने दैजों गलायनानै रोदाफ्राव हाबहैनाय बायदि।
औ औ औ। बिदिनो जेला ओ जुखाम फिथाइया देरगोन गिदिर जागोन अब्ला बिनि बिजौफोरखौ दानस'ना होनांगोन जाहाथे बि जुखामा रानो मोजाङैनो।
औ माने फिथाइया राहैबाथाय आरो ना?
फिथाइया राहैबाथाय।
औ फिथाइया राबा ओमफाय बिजौखो दानना होनांगोन।
औ औ। जाहाथे सान्दुंनि माबाजों मोजाङै
सान्दुंनि सानदुंनि सोरांजों आरो।
औ औ सान्दुंनि सोरांजों। बिनि उनाव बिनि उनाव फिथाइखो खानानै
उम।
ओ मेचिनदों मेचिन ओंखारदों मोनसे मेचिनाव नानांगौ आरोना।
औ माने बैनि बेगरफोरखौ सखननो थाखाय
औ औ
आरो
बिनि उनाव हानबानाय गैला बे माबायाव लांबानो जाबाय।
हाथायाव
हाथायाव लांदो
औ ओरैनो जेनेबा जों गायजेननायनिफ्राय फिथाइ मोनजासिम बा खाजासिम बेसेबां सम नांगौ जुखामखौ?
ओ बुंनो थाङोबा बा बा दान द' दान सोआ नां गोनदे
बा दान आरो द दानसो नांगोनना?
बा दान ओ ब्रै ब्रै नोङाबा बा सिनि गेजेराव औ औ नोङो दै हासारफोरखौ मोजाङै होनो हाबा थाबनो जागोन।
बेनिफ्राय बै जेनेबा देरफुनाय समावदि बिलाइ दामा दामि जागोन ना बे समाव जों माबाफोर मुलि होबावनांगोन नामा? एम्फौफोर जाया नामा? फिथाइफोर बा बिलाइफोरखौ
औ एम्फौ जायो मोन से एम्फौ होनो ओ बिलाइखो जाना होयो आरो ना बिनि थाखाय जोङो मोनसे एम्फौनि मुलि होनांगोन । जाहाथे बिलाइखौ जानानै आबादखौ खहा खालामा बि
अ
एम्फौनि मेडिसिन औ औ नाथाय ओ जे-जेब्ला एम्फौआ जाया जायाबा होआबाबो जेबो नोङा। जाबाथाय होबानो जाबाय।
ओरैनिफ्राय बे जुखामखौ जेनेबा फोराननानै फाननायाव ओरैनो मनसेआव बेसेबांसो सो बेसेन थांनाय बे बाराव
बे बारावथ' जोंनिथिंजाय ओ जिद' खावसे जिबा बिदि से केजियाव जिबा खावसे औ जिबा खावसे आरो खायसे खायसे जिबाबो फानदो। बिदिनो ओ जौसे केजियाव जिबा रोजा बायदि जाहैयो आरो।
औ औ ओमफ्रायथ' जों जेनेबा बै फिथाइफोरखौ जेनेबा जों सावनानै बा जेनेबा हाथाइफोराव सावनानै फाननो हायोबाथ' बांसिन मुलाम्फा मोनो जेनेबा थाइसेयावनो नैजि थामजिया लागै फानहैयो।
औ मोनो मोनो उम
नो हायो बा जों उम लाबसिन जायो आरो ना मुलाम्फासिन जागोन।
औ
बेनिफ्राय बे जुखामजोंथ' जेनेबा जोङो मैदाफोर बानायदां ना आथा मैदाफोर आथा ना मैदा जायोमोनथाय?
मिथिनायावथ' ओ जिथु दा जोंनि मोसौआ जिथु दाना जायोना।
अ अ अ अ गमजोंसो गमजोंसो आथा मैदा जायो आरो आं गोरोन्थि जादों आं होननाया।
जुखामनि बेगर ओ मिथिनाय जोङो जितु बाजारावबो बायदिसिना मिथाइमोन मोनो ना पेकेटनि मिथाइ पपकर्न मामा माबि बेबायदिनो
औ कनफ्लेक्सबो बानायो खोमाथाय ना? कनप्लेक्स ना मा होनोमोन?
बिदिनो गोस औ औ औ
बेनिफ्राय नोंथां बेसर आबादखौ बोरै मावो मिथिगौ नामा नोंथाङा।
बेसरखौथ' बेसर आबाद मावनायाथ' ओरैनो जेबो इदि गिबि बेबायदिनो।
औ
बेजों जोङो खननैफोर हालेवनानै। बेसर हो बेसर बेगरखौ फोबानो।
औ
जाहैयो आरोना। बेनि उनाव बेयाव हासार सारबो होनो हासार हो जायो ।
नांगौ जेन माबाखौ हासारहोनांबाय। मोजां जादोंबाथ नांलाया।
खायसे खायसे जागायाथ हासारनि बिबांखोनो होनांआ ओरैबादि मोजां जायो बेसरा।
हाफोरा मोजां हासार गोनांखायोबाथाय ना। ओमफ्राय आरो रानस्रो गोजां बोथोरसै जायोनालाय‌ दै रानस्राव जाबाथाय आरो दै होनांगौ जाहैबाय।
औ औ दै होनांगौ दै होनांगौ।
बे बेसरा फोनायनिफाय बिसिबां समसिमहालागै फुहैजायो ओरैनो।
बेसराथ बिदिनो ब्रै बा दानसो नांगोन फुनाया लागि फिसानिफाय फुनाया लागि
औ औ माने आथिखालाव थाव बायना जानोबो गिनाय मोनबाय माने थावानो आथिखालाव ओ बांद्राय माबा माब बे लगाय लथाय दुप्लिकेट ओंखारजोब्बाय ना
औ औ नंग
नो नआव बेसर फोनानै ननियावनो थाव फेरेदनानै जानो सानदों आरो जाहाथे देहाफोरा जेबो गाज्रि जाया लो
औ ओ नोंथां ओ मोनसे खो-खोथा
औ
ओ दा जों बे बेसर नि बाथ्रा रायलायदों नङा होनबा? बेसरनि अन बैबो जोंनाव मोनसे दंबावो बेथ थेमसि होननाय बेखौबो नोंथाङा फोनो हागोन आरो ना।
थेमसिजों थेमसिजोंबो थाव जायो आरोना नोंथां?
थेमसिजों ओ थाव माने इदिनो माबा बानायो मैदा होननाय। मैदाबो बानायो इदिनो माब माबि मिथाइ जिथु जों चि-चिप्स ओरि जायोना। ओइ लेस कुरकुरि खकुरकुरि मिथाइ। बेफोरखौ बानायो होनना मिथिदो आरो।
अह नोंथांनिफ्राय दिनै गोबां आबाद मावनायनि आइडिया सोलोंनो हाबाय। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबाय खर थाबाय नोंथां।
औ औ।
होमबा जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा?
दे दे दे नोंथां दे।
औ दे।